हेलौ
औ
मा खालामदों नोंथां?
नै दङ बेबायदिनो।
औ आं नोंथां नोंथांनाव मोनसे खोथासो सोंहरनो नागिरदोंमोन
जबो सोंलाय मा खोथा
जोंहा जा जि आइ टेक मोननाय बर' हारिनि
औ औ
जौ गिसि जौ गोरान बिनि बेखौहाय जोंहा माबोरैहाय संनाय जायो एबा सावनाय जायो नोंथाङा बेनि बागै फोरमायहरनो हागोन नामा एसे
औ हागोन
औ औ
दा जोंहा जौ गिसि बानायनो थाखाय
औ
गिबियावनो एमाव होननाय बेखौ नांग्रोगौ जायो
औ औ
बे एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो माइरंखौ दसे सोमनानै बेजों लोगोसे मोखोना बिलाइ खुसेर बिलाइ
औ
बेफोरजों माइरंजों उवाल गाहेनावहाय देनानै
औ औ
बेखौ गथा गथा खालामनानै सान्दुङाव फोरानना दोननांगौ आरो रो
औ औ
बिनि उनाव जोङो दायो जौ संनायनि बेलायाव फैनोसै
औ
ओ जौ संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौहाय बेसेबां सङो बेखिनि जखाखौ लानानै माने मा होनो दैयाव गोदौहोनानै जे ओंखामखौ जेरै सङो बेबायदि संनानै लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव जेब्ला गुसु जायो गुसु जानायनि उनाव बेखौहाय मोनसे प्लास्टिकनि जि गुवार जायगा बेयाव एरननानै आरो गुसुसिन खालामनानै लानाय जायो आरो
नानै बेखौ एग्लांनानै गुसु खालामनांसिगौ आरोना
औ
औ
बिनि उनाव बै जे सिगाङावदि बानायदोंमोनदि एमाव
औ
बेखौ लानानै ओ दाबसे जायगायाव माने हुख्रेमना लानांगौ आरो बेखौ गुन्दै गुन्दै गोरान जाहैबाय नालाय बे बुस्थुआ फोराननानै
माने सिगांनो बानायना दोनखानाय बियो
औ बै जि माइरं ओ मोखोना बिलाइ बेनिफ्राययो ओ खुसेर बिलाइ बेफोरखौ होनानै देनानै जि बानायनाय एमाव माव
औ
सानदुंआव फोराननाय बै बुस्तुखौ आरो हुख्रेमना लाखांनायनि उनाव जेब्ला संनाय जि जौ बानायनो संनाय ओंखाम माइरं बियो गुसु जानायनि उनावहाय एमावखौ बेयाव होलानाय जायो आरो फुननाय जायो।
औ
उननानै ओ बिदि गुवार जायगायैनो माने खोबनानै सानसे बा साननै बेखौहाय दोननाय जायो आरो
दोनखांनायनि उनाव साननैबा सानसे दोननायनि उनाव बेखौ थौआवहाय माने दलद दलद सोखांफिननाय जायो।
सानसे बा साननैनि उन आरोना
बेनिफ्रायो बेखौ बेबायदिनो थौआव सोखांजोबनानै आराम दाबसे न' सिंनि दाबसे खना जायगायाव दोननाय जायो आरो दोननानै बेबायदिनो ओ सप्तासे बा सप्तानै खायफा खायफा मास हिसाबबो मास मोनसे मोननै बा सय मास सात मास बेफोरबायदि गोबावै दोननानैबो बेखौ बानायनाय जायो आरो बेबायदि दोननानैनो जौआ जायो। बेखौहाय औ
सप्तासे बा सप्तानैनि उनावनो बे माने जौखौ लोंजायो आरोना
औ माने लोंहैजानाय जाहैयो आरो जौ गिसिया ओमफ्राय जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेबायदिनो संनाय जायो।
उम
आरो गोदोनिफ्रायनो खामानि दामानि सावरि बाहारियाव सावरि बादालियाव बेफोरखौ बाहायबोदों आरो
औ औ नंगौ
दिनैनि मुगायाव थ' फैयै फैयै जोंनि भारत हादराव जि आइ टेक मोननायबो जाहैबाय
औ औ नंगौ
बर'नि जा बाहायग्रा मोनसे लोंग्रा हिसाबै बेबायदिनो खालामनाय जायो आरो जौखौ
औ औ
बिनिफ्राय
औ
जोंहा जे जौ गोरान ना
औ औ जौ गोरान
औ बेखौबो माबोरैहाय बानायनाय जायो। सम जायोबा
औ ओ जौ गोरानखौहाय ओरैबायदि बानायनाय जायो ओ बै जि जौ गिसि
औ
बेखौ लोंखांनानै जोंनिफ्राय बर' सुबुंफ्रा लोंखांनानै बानायो आरो सेरा जानाय। बा लोंजायै जौ बेखौ बांसिन बानायो। दानि आथिखालाव माने लोङैखौबो बानायनाय नुयोसै।
लों‌यिखौ बानायोना आं औ।
ओ बेखौ बानायनो थाखाय लोंखांनाय बे जौ बेखौ जों अफ्रि होननानै बुङो।
औ औ औ गिदों।
बेखौहाय ओ दै एसे होनानै साननै सा नथाम बेफोरबायदि माने दोननांगौ आरो।
मोन सोमहाबना दोन नांगौ आरो ना। ओ ओ
बेनि उनाव साननै सानथाम सोमखांनायनि उनावहाय ओ बेयावहाय नांगौ बिबांनि दैखौ होनानै जों बेखौ अरदाबावहाय बहायनाय जायो आरो दैखांनाय जायो।
आ
दाबाव दैखांखांनायनि उनाव बेवहाय ओ गंसे जिनिफ्राय दै जौ गोराना गबोगोन।
औ
बे गबोग्रा ओ जि थौनि बानायनाय आगजु जन्थ्र बेखौ ब हायनांगौ ओमफ्राय आरो बिनि सा मोनसेयाव ओ मोजां दै होनो थाखाय गंसे थौ बहाय देरनाय जायो आरो
औ गासै
गासै गंथाम जाहैयो।
ओंखारो औ
अफ्रि दोननायजों ओ गोजौनियाव दै गुसु होबाय थानाय जायो आरो।
औ बिनि जाहोनानो जाहैबाय बै जि अर सुना होयोबा अफ्रिया गोदौ गुदुं जानानै गोदौ सिगोन नालाय गुदुं जानानै खफ' ओंखारनानैहाय ओ बै गेजेरनि थौ गंसेजों हाबबोनानै गोजौनि दै गुसु थानाय थौ गंसेयाव माने नांनानै बै खफ'आ गोलैनानै ओंखारबोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे ओंखारबोनायानो जोंना बेनो जौ गोरान जाहैबाय।
बेबायदिनो ओमफ्रायो बे जौगोरांखौ संनाय समाव गेजेर गेजेर दैखौ नायनानै दै गुसु गुदुंखौ गारनानै
दै गुसुखौ होबाय होफिनबाय थानाय जायो आलो
सोलाय सोलाय होनाय जायो आरो ना।
औ दै गुदुंखौ गारनानै सोलायनानै दै गुसु होनाय जायो।
औ
माने बे अब्लासो
बे सिंनिफ्राय फैनाय खफ'आ बे गुसुआव नांनानै गोलैफिनगोन नालाय
बेनिफ्राय गोलैनानैसो बे जि आजावग्रा बेयाव आजावनानै बायजोआव गबोगोन आरो
औ
बेनिफाय जोङो जारखिन बा बथल बेफोराव आजावनानैहाय बेबायदिनो जौ गोरानखौ बानायनाय जायो आरो
दायो। जायगाथिंजाय बेफोर जौगोरान जौगिसिफोरनि बाहायनाया माब्रै जालांखो आथिखालाव?
अ बेफोरनि बाहायनायनि बागैथ' गोदोनि समाव जेसेबां बाहायबोदोंमोन
दा आथिखाल मुगायाव बेखौ एसे खम बिबांनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनोसै आरो
औ औ
दङ थेवब्लाबो बाहायनाया एसे खम जाहैबाय आरो
आथिखालाव ओंखारनाय माखासे आरो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जौखौ मोननोसै नालाय बैफोरखौबो आथिखालनि सुबुंफोरा बाहायनो हमोसै आरो औ
एसे खम खालामबाय आरोना
औ औ थेवब्लाबो माने बर' हारिया बेखौ जे आइ टेक मोननाय हिसाबै बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो एंगारहायै मोनसे बाहागो बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलिनाय
जोंथिं बेबायदिनो होनजायो ओमफ्रायो जेनेबा गामि ओनसोलफ्राव बांसिन नुनो मोनो आरो बिदि जौ संनानै जेनेबा संनायखौ गोदोनि बायदिनो से संनानै माने सावरि बादालिफोर जायोबा सावरि बादालिथ' आजिखालि बारा जाला नालाय बिदिनो माब्लाबाफोर न'निजों न'नि खामानि मावलायोब्ला बेफोरबायदि बेयाव माने ओरैनो आलासि सोंनाय हिसाबै बेफोराव बाहायनाय जायो आरो माने
अ थिगानो ओरै गुबुन रोखोमनि जौखौ जों बाहायनानै बायनानै रांखावरि खरसा खालामस्लायस्लाय
औ औ नंगौ।
बेफोरावनो सुबिदा जायो आरो।
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय फोरमायहरनायनि थाखाय।
औ जागोन दे।
दे